खोनाबाय ना औ खोनादों ना नों? नोथाङाबो औ औ खोनादों नोंथां आं नों नोंथांजों माखासे खोथासो सावरायनो फैदोंमोन नोंथाङा फ्रि दं ना? औ फ्रि दंमोन सावराय जागोन। आङो ओम,
औ बिदि
जोंनि बर' फोरबोफोरनिसो माखासे खोथा खोथा सावरायनो होननानै फैदोंमोन नोंथां-नोंथांनिसिम,
औ बर'नि फोरबोफोरनि सोमोन्दै ना औ सावरायजागोन नोंथां।
दा बर'नि फोर फोरावबो माखासे जोंनि बर'आवबो सोरबा ख्रिषटियान सोरबा हिन्दु दं जाहैबाय जोंनि हिन्दुफोरनि फोरबो बुङोबाथ' जोंनियावहाय देरसिनानो जाहैबाय जोंनि फोरबोआनो बैसागु फोरबो।
इदि
बैसाग दाेनाव खोथा लानानै सावरायनो मोनामोन नोंथां आं बेबोरनिफ्राय बुंफ नांला नामा फोरबोनि सोमोन्दैल' सावरायनोसै ना?
माने
जोङा बर' फोरा बैसागु फोरबो दङना औ औ। देरसिना बुंनो थाङोबा जोंना बे बैसागु फोरबोयानो सबसे देरसिन जाहैबाय आरो बोसोरनि बोसोर गोदान गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायनाय रं रंजानाय जानाय मोसानाय बयबो खौसेयै बे बैसागु फोरबोयानो सबसे देरसिन फोरबो जोंना। अ
बिदिनो बैसागुयाव बैसा
सागुयाव बैसागोनि गुनि ओ र' माने बैसागुनि गिबि सानखौ दा मानसि बैसागु बुङो नङा होमबा ना? अ
ओमफ्राय बे सैथ्र' मास बे जोबनाय दिन बा थारिगखौ मोसौ बैसागु
सौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो माने औ बे बैसागुआव मोसौ बैसागुआव माने मोसौखौ लाव फान्थावनि माला गानहानै बिदिनो माने मा होनो हालदैनि थाव बिदिनो बायदि गा फोथा गाब गाहोनानै दैमा दैसायाव लांनानै थुखैनाय जायो आरोना
आरो बिदिनो बे मोसौखौ थुखैनाय समाव बा होलांनाय
अ दं दं
दङ ना?
औ दङ नोंथां। दा इदिनो बुङो आरो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमा लामब्रे बायदि दाजा बिबथा बिफां गब्रा बाय दि जाय इफोरबायदि बुंनानै माखासे आरो दंबावो जेनोबा आं फुरा बेखौथ' बुंथ'ला आरो औ गोलाव जाहै नालाय आरो ओरै बोसोरै बोसोरै एरबाय था औ फिफा फिफा बलब बायदि जा अ नोंसोर जागोन फालायनि बेहेरा होनलायनानै जा मेथाइ खनलांनाय माबा दङ ना ओ बर'फोरहा आरो गोदो गोदाय आजैआ आबौफोरनिफ्राय सोलिबोनाय मेथाइ आरो आरो जोंना बेनि अखानायै जाहैबाय माबा मोनानसि बैसागु ना औ जा दिनाव जोङो जा दिनाव जोङो गेदेरफोरखौ मान होयो। गेदेरफ्राबो जोंखौ अनसायो। बिदिनो आरो। बयबो ज' ज'यै थायो बे दिनखालि माने जोङो रावजोंबो नांलायनोबो मोना खमलायनोबो मोना सुथुर जालायनो मोना बिब्दि बुङो आरो हाजार नोंनि सुथुर मानसिबाबो जोङो बै बै दिनखालि माने खौसेयै थानांगौ। मिनि खुसिय थानांगौ बि बिदि बुङो आरो।
दुखु दाहा बे नांलाय खमलायफोरखौ बावगारनानै नङा होमबा ना?
औ जोंङो खौसे गोसोयै रंजानाय बे बैसागु औ बे बोसोर गोदानखौ बे बोसोर गोदान खौ बि बिदिनो बरायनांगौ आरोखि जोङो
ओम
आरो दङ जोंहा मागो फोरबो जायो जा टाइमाव जोङो फिथा सावनानै जालायो बेयावबो नियम दं आरो औ जानाय लोंनायनि फोरबो होनना बुंङो जायोना? अ जायो मा मनि मागनि एक थारिखआव जायो आरो बे बे माग दाननि ए थारिखाव बे दिनखालि जों बयनावबो जों बयनावबो न'खर माने न'खर न'खरजों हाबना नायबानो मोनगोन जे बयहाबो सावगोन फिथा आखाइ सौनाय एवनाय बि बेखौ जों बयनिबो न'खर न'खर खर हाबबानो मोनगोन आरो । बे मागो सोरबो टाइमवहायो । समावहाय मागो मागोफोर स समाव बयनिबो न'खरावनो मोनगोन जोङो ।
आरो बै मागोआव माबायाव मा होनो सोरांसे सोरांसि समाव न'खौबो देलायहोनाय जायोमोन नामा ना?
औ । न'खौ औ।
खिरखिफ्राव बिदिनो गाब गाहोनानै
औ औ। आरो बे मागोआव बो माग दिननि माग मासनि माने एक थारिखाव जोङो पिकनिकबो जानाय जायो माने दुब्लियाव जायखौ जोङो जायखौ जोङो बेलागुर जानाय होनो बेलागुर सावनाय। उम अ अबेबा अबेबा नियमखौथ' जो अबेबा नियमख खौथ' जों मिथिबावलानो मान मानो होनबा जोंनि आजै आजौनि बेस बोनायबाबो दायो इसिबां मानथिफ्राबो मिथिजोबला आरो बांसिनानो बेफोर नियमफोरखौ फालिनाय जालाना। मिथिला माने बे नियमफ्रा माने एसे गोदो होबाय आरो माने गोमाबोनो हमनाय बायदि
ओरैनो बेलागुर मोनसेल' बानायनानै इदिनो सावनानै रंजानायखौल' नुनो मोनसै आरो माने।
ओ अ।
ओरै ओरै
औ जो बुंनो थाङोबा आबै आजौमोनहा जोंनिया गोदो जेरै गावसि जोंनि फोरबोआवहाय जेरै फालिथाय फालियोमोन। नियम दंमोन बेफोरबायदि दायो गैस्रालानो बुंजायो। दा मोनसे मोननै जाखौ जों जोंनि आइ आफाया मिन्थियो बेखौ फालिनाय जायो आरो। खिन्थु जेरैनि गोदोनि दिनाव गोदोनि गोदोनि आजै आजौमोनहा बेफोरबायदि फोरबोफ्राव जाबायदि फोरबो फालिथाय फालियोमोन बेफोरबायदि दा गैला आरो
ओहो गैला गैला
फोरबोआथ' गोबां दं जोंनियावबो दायो माखासे फोरबोफोर खौ फालिनायानो जाला बुंनो थाङोबा जेरै खाार्थि गासा सावनाय बेयाव बो दुब्लियाव हाय दुब्लियाव सावो जोङो सोरबाया साववा आलारि औ सोरबा सावो आलारि बाथिजों सोरबाया सावो थाइगिर थाइगिर माबायावहाय अ हाख'नानै ना थाइगिर फिथाइखौ दानख'नानै बा औ बे जोंनि मोनसे फोरबो माइ फोथार खोबुब्लियाव सावनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो दरखं मोखां बा बाख्रियावबो सावोना औ
दिनै नङनि ओमफ्रायनो म
मानि थाखाय साववो बिखौ
याव थाखाय फोजोंनाय जायो बेखौ गोन नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन
बेखौथ' आंबो मिथिला नोंथां
हम आंबो बारा गोसोआव गैया आंबो मिथिनाय जायाखै
आजै आजौमोननि दिनाव रग फोरमायलायनानै गालांनाय हबासोमोन जोंनि आइ आफाया जोंखौ फोरोंलांनो हागौमोन दा इसोरबो जोंखौ फोरमायनोनो रोङा
औ नंगौ दे गारजेन बा बिमा बिफाफ्रानो फोरोंनो रोङासैबा जोंखौ माबा बुजायनो खिथानो रोङासै ब ना जोंबो
आरो माखासे गोबां फोरबोफोर दं जोंनियावहाय जों बेफोरखौ मिन्थिबावलानो माखासे
बिदिनो ओंखाम गोरलै जानायाबोथ'
मोनसे फोरबोआनो अ
खामगोलै ओंखाम गोरलै जानाया जा बा खेराइ फोरबो बे खेराइ खेराइ फुजायाव उम खाम सिफुं जथा सेर जा लानानै दिनो
बे खेराइ फोरबोनि जोहैनो जोंनि बर' हारिया मुंदांखा बावसो।
उम नंगौ बिदिनो दख'ना थावसि गाननानै मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा ना? खेराइआ माबा दौदिनिया
दौदिनिया मोसायो। खेराइ फोरबोआ जोबोद एनथ्रेसथिंबो बुंनो थाङोबा ना? जोबोद एनथ्रेसथिंबो माने बे मोनसे खेराइ फोरबोनि जोहैनो जोंनि बर' हारियाबो मुंदांखा
औ
जेराव जोङो मोसानाय नुनो मोनो। बेयाव हाजासे जोंनि आजै आजौमोननि दिनावहाय जेरै फालिबोयोमोन खेराइ फोरबोखौ जों दिनैसिम दाबो बिदिनो फालिबोयो नाथाय जों बेलेग फोरबोखौ इसिबां फालिनो रोङाबाब बो खेराइ फोरबोआ आजै आजौनि दिनाव जेरै सोलियोमोन बिब्दिनो दाबो सोलियो जोंनाव।
बिदिबा नों थां जों बे फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेयावनो दोन्थ'लायनो हासिगोन नामा?
औ दे नोंथां जागोन।
उम